नोंथां औ नोंथां खोनादोंना नोंथां? औ नों थांजों आङो मोनसे आयदानि सायावहाय सावरायनो सानदोंमोन नोंथां नोंथाङा फ्रि दंना?
औ नंगौ नोंथां फ्रि दङ।
बे आयदायानो जाहैबाय मागो दमासि नङा होमबा? बर'नि मागो दमासि दा नोंथाङास नों थाङा जागायजेनग्रोनो ना आंनो जागायजेनग्रोनो?
नोंथाङानो जागायजेनदो।
आङो जागायग्रोनोसै ना? मागो दमासि होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि बर'नि जोबोद गिदिर मोनसे फोरबो मागो दमासियाबो नङा होमब्ला?
औ नोंगो नोंथां।
मागो दमासियावहाय माने ओ गोदो-गोदाय आबै आबौमोननि आजौ - आजौ आजौ - आजै आजौमोननिफ्रायनो जोंहा सोलिबोबाय थानाय मोनसे फोरबो बियो। बेखौहाय जोङो दासिमबो फालिबाय थायो नङा होमब्ला? दा गिबियावनो मागो दमासियाव गिबियावनो मागो दमासिनि गिबि सानावहाय बेफोरबायदिनो जोंहा ओ - ओ सानसे सिगां ओ अन गुन्दै सरि माबाखौहाय माइरंखौहाय सोमनानै दोनखायो आरो ना मोनायावनो सोमनानै दोननानै जेब्लानाखि मागो दमासि फार्स्ट दिनखालि गिबि से सानखालि ओ बयबो सोरांग्रोमोनाबा सोरांसि सोरांसियावनो सिखारनानै बयबो अनखौहाय उवालावहाय देयो आरो ना।
औ नंगौ।
बिब्दिनो जोङो देनानै ओ देखांनायनि उनावहाय बिब्दिनो फिथानि सिथाव सोरबा फिथा सोरबा बेबायदिनो ओ ला लारु बेफोरबायदि सावनानै ज' ज'यै जालायो आरो ना। बेनिफ्राय ओ ओरैबायदि खोथा होननायबो खोनाबावो आरोना गोदोनि समफोरावहाय माने मागो दमासियाव फिथा जायोब्ला मोसौनियावहाय दुमालु जायो होनलायनाय खोनाफेदोंना नोंथाङाबो?
औ नंगौ नोंथां
औ दा आरो बिनि बे समाव बे समाव बे दिनखालि ओ लारु फिथा सिथाव लारु रजायैनि सिगां जोंहा गामिनि हालुवाफोरा जायफोर आबाद मावग्रा हालेवग्रा जेन'बा हालौवाफोरा जेनेब्ला न'नि मानसिया जिगाबजोंहाय जिगाबखौहाय माने फेस्थाब फाननानै जेनाखि ओ न'नि सारिगिदिं गय बिफां खान्थाल फिफां थाइजौ फिफां बेफोरबायदि बिफांफोरावहाय माला गानहोयो आरोना बे माला गानहोनायनि खारनानो जाहैबाय फिथाइफोराहाय ग्रोम रोमै मोजाङै मोजां थायथों होननानै मोनसे नियम खान्थि आसारखान्थि दं आर ना नियम आसार खान्थि दङ गोदोनि आबै आबौनि बेखौहाय खानानै होनाय जायो आरोना बिनि सिगां आरो बिनि सिगां सोरनियावबा सोरनियावबा गामियावहाय बिब्दिनो गोदोनि समफोरावथ' बयनिबो गामियावनो बिब्दिनो मोनायावहाय बेलागुरबो सावोमोन आरोना बेलागुर होननाय मोनसे बेलागुरखौ सावोमोन जिगाबनि बानायनानै जिगाब फोनानै बेवहाय बेल्ट फिथाइ बेफोरबायदि फिथाइफोरखौ गारसननानै होनानै सावोमोन आरोना बेबायदिनो रंजायोमोन आरो दानि समफोराव नोजोर बोनानै नायोब ब्ला बेफोरबायदि बेलागुर सावलायनायखौ जोङो बारा नुनो मोनलि आरोना गोदोनि माखासे नियम खान्थिफोरखौ आसार खान्थिफोरखौ दानि मानसिफोरा बावलांनो हमबाय आरोना
औ नंगौ
बेनिफ्राय दा फिथा सौराय जाखांनायनि उनावहाय सानसे उनावहाय ओ बिदिनो लावखार ओंखाम जायो नङा होमब्ला लावखार ओंखाम जालायनायबो जायो लावखार लावखार ओंखाम जाहैयो बिदिनो लावखार ओंखाम जाहैनायाव बेदर ना दाउ बेफोरबायदि जानानैहाय बिदिनो हालोदलियैहाय रंजाहोहरो आरोना दानि समफोराव नायोब्ला जोङो माखासे माखासे माबाफोरखौहाय नियमफोरखौहाय खान्थिफोरखौहाय सोलायलांनो सोलायलांनाय नुनो हमबाय आरोना जों दा जेरै उन गुन्दैफोरखौहाय जेरै उवालाव देयोमोन गोदो गोदायनि मानसिफ्रा दानि मानसिफोराथ' बांसिन बा गलायाव थांनानै बिदिनो मेसिनजोंहायसो उन गुन्दै खालामहैनाय नुनो मोनो ना
औ नंगौ नोंथां ओमफ्राय दाइदारफोराव
ग्राइन्डारफ्रावहाय औ ग्राइन्डारफ्राव होनानै उन गुन्दै खालामनानै बिदिनो संनानै जायो आरो दानि दानि मानसिफ्रा बेलागुर सावनायफोरखौ बावलांबाय बिब्दिनो गय बिफां थाइजौ बिफां खान्थाल बिफां बेफोरबायदियावहाय माला गानहोनाय बेफोरबायदिखौ माने आसार खान्थि नियमफोरखौहाय बावलांबाय आरोोना दानि मानसिफोरा
औ नंगौ
औ थारैनो समजों लोगोसे सोलायलांबाय आरो औ बै समफोरावहाय गोदो गोदायनि आबै आबौफोर आबै आबौमोननि दमासियावहाय बिदिनो मोसौ मोसौ मोसौफोरखौबो माबानानै सानसे सिगां थुखैनानै माने बिसोरखौ साफा खालामोमोन आरोना। थुखैनानै दोनोमोन आरो मोसौफोरखौहाय ओ फिथा सिथाव लारु जायैनि सिगांनो बै जेनाखि वालाव देनाय अन गुन्दै गैया होमबा बे अन गुन्दैखौहाय दैजों लगायनानै बेखौहाय मोनसे थालिरनि मोनसे थालिर थालिर बिफांखौहाय जाय थालिर बिफाङा फिसा फिसा गोरलै गोरलै बेखौ दानसनानै मोनसे गन बायदि लानानै बेजोंहाय मोसौनाव दागायोमोन आरोना अनखौहाय
औ नंगौ नोंथां
बेफोरबायदि मोनसे नियम खान्थि दंमोन गोदोनि समफोराव। दानि समफोरावथ' जों नुनो मोनला थारैनो जोबोद दुखुनि बाथ्रा
औ नंगौ नों
जोङो गोदोनि माखासे नियम आसार खान्थिफोरखौ जोङो दासिमबो जोङो फोथां नानै लाखिनांगोन नङा होमबा नोंथां। मानो होननानै बुङोबा बेयो जोंनि हारिनि मोनसे सिनायथि मोनसे बियो जोंनि हारि ओरैनो मोनसे हिस्ट्रि नङा होमबा जारिमिन बेफोरबायदि जारिमिनखौ जोङो लाखिनानै दोननो रोंनांगोन दा नोंथांमोननि ओन्सोल फोरावहाय मा रोखोमै मागो दमासिखौ फालियो माबोरै जायो माबोरै रंजायो बेफोरनि बादैया नोंथाङाबो आंनो एसे बुंथिनानै होनो हागोन ना?
औ नंगौ नोंथां जोंनिथिंजाय ओ मागो बैसागो खालि ओ नोंथाङानो बुंनाय बायदि बयबो गामिनि ओ राज्यो राजा ओंखारनानै गथ' गथाय बोराय बेन्थ' ओंखारनानै बयबो ओ ओ पिकनिक बायदि जायो।
औ
ओमफ्राय ओ फिथा, लारु बेफोरबायदिखौ ओ सोरबा सोरबा बेयावनो लाबोनानै जानो होयो।
औ
औ ओमफ्राय आरोबाव ओ जोबोद ओ रंजा-बाजा खालामनाय जायो।
ओम
नोंथांमोननिथि ओ दाबो भेलाघोर सावनायखो नुनो मोनो नामा नोंथाङ?
जोंनिथिंजायबो बेलागुर सावनायखौ दा नुनो मोनलिया नों थां गोदो समफोरावहाय जोंनो नुनो मोनो मोन खोनाबाय नोंथां हेल' औ नोंथां गोदोनि समफोरावहाय नुनो मोनोमोन आरो ना दानि समफोरावहाय जोंनियावबो बेलागुर सावनायखौ बारा सम सम माने सम सम खायफा खायफा मानसियाहाय बानायनानै सावो आरोना दाबो नाथाय गोदोनाखि जेबायदि बयबो बयहाबो ज' जयै नखर नखर नखर मोनसेजों मोननैजों ज' जानानै सावोमोन। बेफोरबायदि सावनायखौ दा नुलिया आरोना। दा गुबुन ओन्सोलफोराव औ गुबुन ओन्सोलफोराव दाबोन औ औ दे बुं नोंथां दे
औ जोंनिथिंबो बिदि ओ भेलाख ओ न' सावनायखौ नुनो मोना।
औ
औ
जोंनिंथिंबो जोंनिथिंबो खमानो जाबाय आरो दस्रा ओनसोलफोराव सम-सम खौरां बिजोंनि गेजेरजोंनो नुयो आरोना जोङो नुयो होमबा अब्ला जोङो गोजोननाय मोनो बेफोरबायदि मोनसे जोंनि बर'नि नियम निथिफोरखौहाय दासिमबो लाख खिगासिनो दं बा लाखिनानै दंगासिनो दं माने गोसोआवहाय जों बिराद गोजोननाय मोनो आरोना बेबायदि नुयोब्ला माने गुबुनफोराबो मिथियो आरोना गुबुनफोरनोबो जोङो दानि जुगावहाय मिथिहोनांगौ आरोना मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि गो दो गोदायनि माखा से आसार खान्थिफोरखौ गोदो माबायदि बिसोरो रंजायोमोन बाजायोमोन मागो दमासि फोरबोखौ माबायदि फालियोमोन बियो बर'नि मोनसे माबायदि फोरबो औ माबायदि फोरबो बे फोरबोजों बर'फोरा मा मा आसा खान्थिजो मा मा आसार खान्थिनि माखासे ओ ओम गोदै बिदैफोर हाबनाय दं बेफोरखौहाय जोङो माखासे सुबुंफोरनो जायफोर मागो दमासिखौ फालिया बिसोरनो जों मिथिहोनो हायो आरोना मोनसे जारिमिन बायदि बियो मोनसे जोंनि बर' हारिनि नङा होमबा नोंथां औ बेफोरखौनो माने सम सम ओ जोङो बिब्दियैनो जों साननो हायो जे दानि जुगावहाय सोलायलांनायखौ जों नुखा खाबाय जों नुगासिनोखा थेवबाबो जोङो फोथांनानै लाखिनांगौआ नों आंनिनो दायथ' नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
खोनादोंना नोंथां औ ओ दा औ दा बेफोरबायदियैनो जोंनि गोदोनि समफोरावहाय ओ मागो दमासिखौ बेबायदिनो नोंथांनो आं जेरखम खिन्थादों जेरै फोरमायदों बिब दिनो फालिलाङोमोन आरोना नोंथां औ दा नोंथां जों आङो मागो दमासिनि सोमोन्दै रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांनि आङो माखासे मिनथिगौनि बाथ्राफोरखौ आं मिथिनो हाबाय।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथाङाबो आंनिफ्राय मिथिनो मोननानै माबायदि गोजोन्नाय मोन्दों नोंथाङा एसे फोरमायहरनो हागोन नामा?
औ नंगौ नोंथां आं मिथियैफोरखौ माने नोंथाङा नोंथांजों मिथिनानै जोबोद गोजोननाय जोंनिथिं माने औ गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन रोखोमै ओ फालिनाय जायो माने फोरबोफोरखौ बिदिनो नोंथांमोननिथिं माबायदि ओ फालियो बे बे बेनि सोमोन्दै मिथिनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ नोंथां दा जोंना समाबो जि मिनिट जाबाय नोंथां जोङो दोनथ'लायसै नामा उनाव लोगो मोनफिनलायसिगोन।
औ नंगो नोंथां
थां अ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ
औ
औ नोंथांनिसिमबो नोंथां
औ औ औ साबायखर